औ नोंथां। हेलौ खोनादों ना?
अ खोनादो।
हेल'। नोंनि आवासा फैयाखै खोनायाखै मा होनदों? हेलौ। हेल' अ फैबाय फैबाय आवास फैबाय एमान खम नोंनि आवासा।
आनिखो खोनायाखय?
एमान खम आवाज फैदों एसे एसेल'
आंनिखो खोनोयाखै?
खोनादो ओमफ्राय मानोबा नोंना भयसा बांद्राय माबा नोङा आरोना क्लियार मा होनो एयो आवा सा कम फैथारदों ना इयारफन‌ लादों नोंलाय?
लायाखै लायाखै।
लायाखैना र' होमबा आं एयारफन लानो। एयारफन लाना जागोन खोमा मोजां नोंनिखो खोनानो मोनगोन। हा, र आं इयारस माबा इयारबाडस लानां।
लाया लासिनो लायरायनांगोन।
दानफिनना हर। नङाबा ब्लुथुद अब खाम।
होद दे इदिनो जालायनोसै गैया कानेकसन खालामलाय टाइमा थांलायगोन।
खोनायाखै नामा?
खोनादों लासै लासै खोनाफैदों दे होनदो दे माबे माबोरै खबर सबरालाय?
दोङो मोजां।
नोंङो दा मा खालामसिनो ओरैनो?
आं दा एसे खामानि मावनो फै
आतसा बिदिनो आङो माबानि बारै रायलायनो कल हरदों आरोना टेक्न'ल'जिफोरनि ए आइ फोरनि मा मा मिथिगौ नोंथाङा एसेसो खिन्थाहरलाय आंनो। ओमफ्राय आंसे खिथानोसै मा मिथिगौ
मानि बागै खोनथाग्रो नांगौ
टेक्न'लजि ए आइ लाइक इ माबोरै माबोरै बाहायो मा बानायो बे बुस्थुखौ मा मा बाहायनाय जायो बेफोरावहाय बेफोरनि बादै मिथिनो लुबैदोंमोन आङो
अ दा जों ए आइ होनना नानै बुङोब्ला बे जादों आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स नङा होनबा।
अ नंगौथ'
जुगाव गोबां दावगाबाय गोबां सुबुंफोरानो बेखौ बाहायनानै गोबां खामानिखौनो गोरलैयैनो मावनो हायो जेनेबा ओ जेराव खम नोङो नोंनि एनारजि बाहायनांगौ बिदि टाइपनि माने खामानिफोरखौ गोरलैयैनो नों मावनो हायो।
मायबा मोनसे खामानि दं नोंहा ओ जेनेबा मा होनो कदिं खालामनाय बा मायबा मोनसे लिरनाय बा मायबा मोनसे पस्टार बानायनाय
माबा मोनसे भिडिअ' बानायनांगौ बेफोरखौ माने गोरलैयैनो बानायनो हायो। बेनिबो गोबां माने मोजां बाहायनाय आरो गाज्रि बाहायथि बिदिफोर दं आरो मानो होनोबा गासैबो जायखिजाया बेसादानो बिदि मोजां आरो गाज्रि थाखायो। थ' ए आइयाबो बिदिनो मोजांबो गाज्रि दं गाहामबो गाज्रिबो दङ मोजांबो दं दा नोङो जुदि मोजां खौ बाहायनो रोङोब्ला मोजां आरोना बे नोंखौ गोबां हेल्प खालामगोन दा दा जेनेबा सोलोंथाइनि बेलायावबो नोंखौ गोबां हेल्प खालामनो हायो नों मायबाफोर मिन्थियै बाथ्राफोरखौ जेनेबा मोजाङै थिनो हागोन बिदि आरो
नोंथाङाबो ए आइ बानायगासिनो नामा नोंनि
बानायगासिनो माने इउस खालामनाय थाङो आरो दा जेनेबा फरायनायनि खेथ्रआव माबाफोर नांगौ जायोबा बिदि गोबां हेल्पफुल जायो।
नांगौ आंहाबो माद इन्ट्रेस्ट आर ना बेफोरावहाय मत मोजां मोनहोयो एनि बारै आंथ' ए आइ जोंनो बांसिन खामानिफोरखौ मावो नाथाय गावनि ए आइ बानायनो एसे खस्थ' मोनो आरोना टेस्ट सोलोंगासिनो आरो बोरै बानायो बोरै बानाया एसे नोंथांफ्राय मिथियोबा बोरै बानायो बेफोरखौहाय
माबेफोरखौ
ए आइ फोरफोरखौहाय मा मा बाहायनाय जायो यावहाय लेंगुवेजफ्रा
बे लेंगुवेज फोर माने बे ए आइ जायखौ बानायदों बे मानसिफोरानो बानायदों। बेखौ बानायनो थाखाय जों जेनेबा कुदिंनि गोनांथि जायो आरो। ना बे कोमपिउटार साइन्सनि जा बे बेहाय गोबां गोबां लेगुआयडिन्सेल लेंगुवेज दं। जेनेबा मा होनो प्रग्रामि लेंगुवेजफोर दङ। पायथोन जा बां बिदि बेनिफ्राय -
औ मा बिदिनो आरो ए आइ एम एल नांगौ आरो ना लेंगुवेजफोरखौ हायो। मोजां आरो ना ए आइ बुस्थुआ दा आजिखालि जुगावबो बिखौ जाय रोङो आरोना बिसोरखौ बांसिन माबा नायो आरोना ने। औ।
नोंथाङाबो फंनैसो खोन्थादो नों मा मिथिगौ बेनि बागै।
आं बिदिनो मिथिलानाय ए आइ खौ जेरै बिजनेज आव बाहायो बिजनेस एनालाइटिक्स ना मा होनो ए आइ जायखौहाय डक्टरावबो बाहायो हेल्द' केयार आवबो बाहायो। ओय इसिरनावबो बाहायो जेरै हेल्थ केयार मेनेजमेन्ट फ्राव ए आइ बाहायो। आरो बिदिनो ए आइ खौ टेकन'लजियाव बाहायो। ए आइखौ जानाय लोंनायावबो उनावहाय बाहायनाय जागोन खोमा। दाथ' ए आइथ' बांद्राय साननो रोङा गावजोंहाय। नाथाय ए आइ आ साननो रोंग्रा जालांगोनखा गावजोंहायनो। जेरै आं ए आइ खौहाय मेरला कुइसन सोंना नायबाय इसोर माने गोलोद एन्सार होयो आरोना। माने बिसोर गावनो साननानै बुंनो हाया इसिनाव जाखिनि नलेज दंना जेरै इन्टारनेटआव बिसिबां नलेस दं इल' दं। नाथाय बेनिफ्राय एक्सट्रा अर्डिनारिसो साननो फैयो बा बांद्राय एफा मोजां नोङा आरोना बेनि थाखाय मानसिखौ नांगौ जा यो। बेनि थाखायनो आजिखालि जुगे जुगाव मानसि आरो ए आइ खौ बाहायनो रोंनाय जाबा बांसिन मोजां आरोना। नाथाय लासै लासैनो बिदिनो जे दिन थांबाय थागोन इदिनो एयफ बांसिन मोजांसिन जाबावगोन। नाय माला फैदोंमोन एआया ओमफ्राय दा नाय माइसे मोजां जाखो एआया नोङा होमबा। आरो बिदिनो जेरै माबायाव ए बाहायो जेरै जों माबा खामानि थायनाय फोरो डाटा हरनायफ्राव बेफोराव जोङो सासे सासे खेबसेनो मेसेज हरस्लायस्लाय खेबसेनो ज'यैनो जोङो दस जोन मानसि नो मेसेस बोरै हरनो दे। सोर दस' जोन ल' नङा अबा अबा गिदिथ गिदिथ कम्पादार थ' दुइस'जन मानसिनो मेसेज हरनांगौ जायो। अब्ला बिस एक्स' दुइस'ल' नंबावा था माने मेलला बुरजा मानसिआव बिसोरथ' ओरैनो सासे सासे न' हरनो हायाना बेफोराव ए आइ बाहायनाय जाया ना अट'मेसोन। अट'मेसनफ्राबो मेल्ला बेलेक बेलेग थायो जेरै वार्क फ्ल' होननाय थायो। बेयाव जेरै अट'मेटिक मेसेज थांगोन अट'मेटिक नोंनो सोरबा मेसेज हरोबा नोंनोबो हरफिनगोन मेसेजखोहाय। बिदि बानाय जायो। अब्ला बिदिनो माथ' मोजां आरो ना ए आइ बुस्थुआ आंबो गावनि बानायनो सानदोंमोन बोरै बानायो बोरै बानाया इफोरखो एसे सोंहरनो सानोमोन नोंथां बेनिखायनो।
औ नोंथाङा मा सोलोंगासिनो नामा बेनि थाखाय?
सोलोंगासिनोथ'। सोलोंगासिनो माथ सोलोंगासिनो। से ओंखायनो थ' आङो माथ' गोसो जादों बे मिथिनो था खाय ओंखायनोथ' नोंथांनाव सोंहरदोंमोन। नोंथाङा जेरै नोंथाङा ओ मा होनो एग्रिकालसारावबो ए आय बाहायो आजिखालि। वेदार दिडिटेकसननि थाखाय माबोरै वेदारा अट'मेटिक दिडटेक्ट जाबाथाय वेदार नोंनि बोथोरा बोरै बे दायरेक्ट हारसिं गावनो मिथिगोन ओमफ्राय बे गावनो हारसिं मिथिा गावनि वेदारखौहाय बदलायना हागोन बियो। जेरै दा नोंनि दंफांफ्रा थान्दा बोथोरनि गोनांथिनो अब्ला एइ बेखौह डिटेक्ट बानायहसिगोन होन बेखौ मिथि सिगोन अब्ला बिदि बायदिनो नोंनि अट'मेटिक बोथोरखौ बुदलायनांसिगोन। जेरै बो थोर बोदलायग्रा मोनसे सिस्थम थायोना। ओ एग्रिकालसारफ्रावहाय माबा सिं मोनसे न' बादि बान्ना दोनो। अब्ला बेयावहाय अट'मेटिक ए आय होनबा साबसिन जागोन। मानोना जों एड होनोबाथाय जों मानसिफोरखौनो बिदिनो नायबाय थानांगौ जानायोना एसे मानसिनिबो एफर्ट नांगोन एसे मानसि खामानि नांगोन ना बांसिनानो ए आइ बानायोन आरोना एइ बे खौ मानसि नांगोन ओमफ्राय नायावहाय ए आ नायबाय थागोन आरो जेब्ला नों बेयाव थानाय नङा नों अबावबा बेरायनो थांगोन अब्ला बे नो नोंनि बुसथुखौ नायबाय थागोन आरो ना माला था नांगौ माला नांगौ दै नाङा बेफोरखौ अट'मिटिक गावसोरनोगोनाफ्राय सिस्टेम जाथ'वाखै जेरै अटमेटिक मि सिनाया नों माला दै नांगौ होनना नाथाय बेखौबो लासै लासै जालांगोन खोमा बिसोरो जेब्ला साननो रोङो नोंसोरो एबार दै नांसिगोन होनना होनना नङाबाथ' दाथ' जों ए आइ खौहायो मिनांगोनखि बे समाव दै हो बे समाव दै हो होनना नाथाय बिसोर गावसोरनो मिथियाना बे समाव दै होनांगोन होनना बेफोरखौहाय बेफोरनो आरो एग्रिकालसाराव बेफोरबो नांगौ जायो गुदिे बेफोरखौ बानायनो रोङोबा मानसिफ्रा आजिखालि मट्रि सार्ज बानायगासिनो फरायगासिनो बेफोरनि थाखाय नों मिथिनो थाखाय नङा होनबा
बेनोथ' नानायाव माद गोसो दं आरो एसे नोंथाङाबो माबा बुंबावदो खोमा एग्रिकालसार बारै एसे माबाफोरथि एग्रिकालसार मिथि
दा एग्रिकालसाराव जोंङो माबायदि बिदि जेनेबा ए आइ खौ बाहायनाय बे जाबाय बिदिनो जों दानिया मा होनो जेनेबा हाफोरा गोबां खमायबाय नङा होमबा आबाद मावनानै नो थाखाय नाथाय सुबुं अनजिमायाथ' गोबां बारायलांगासिनो दं बेनिखनो ओंखायनो जोंङो जा जानाय लोंनायनि थाखाय जा ओ मैगं - थाइगंफोर नांगौ बेथ' जोंनिया खमायलाङाखैना मानसि बांद्राय जानायजों लोगोसे जोंहा बांसिन नांगौथिया बां बांसिन जालांदों
ओम
बेनो दानिया सोहोरफोरावबो जेनेबा हा नङा लासिनो न' सिङावनो बिदि गोबां आबाद माव खालामनो हायो नङा होमबा
उम
ओं बिदि टाइपआव जेनेबा नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदिनो दैखौ माबायदि होनांगौ बे बे पामफा दै थिखांनाया जेनेबा मा टाइमाव बन्द' खालामनांगौ मा खुलिनांगौ आरो जेने बे ना फिसिनाय बा मैगं जा गायनाय बेफोराव
जों जा - जा नांगौ निउट्रियन्सफोर बेफोरो बेसेबां दं बेसेबां गैया बे दिटेक्ट खालामनो हानाय माने बेफोरखौ दिहुननो सोलिलांगासिनो आरो दा जोंनियावबो दा बेफोरबायदिनो खामानि मावगासिनो
उम
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै
अ र' -र' -र' -र' मोनसे -मोनसे -मोनसे बाथ्रा सोंबावनो आङो
मामोन
नों नोंथा मा ओंखाम जाखो मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिथ' आं दा जानाय जाथ'वाखै
ए नोंसोरथ' संनानैसो जागासिनो ना
संनानै माने बिदि
ए ऐ एग्रिकालसारावहाय जे माबा खामायनाय दंना ब माबानि मा होनो जुखाम फानैनाय
दाथ' गैलाना
अ बिनिफ्राय जुखामखौ जाजायोदा लायना
जाजायो बिदिनो बेले
औ
दङ नालाय
खेबसे ओरैनो लायदोंमोन आर ना आङो थर बोसोरा जेबो मोनाखै र' ओंखायनो सों नाङो माबाफोर जागोन नामा?
बे बाथ्राखौ नोङो आंनियाव ओरैनोबाबो सोंजायो।
ए आरो बेलेग बेलेग माबा फिथाइ सामथायाइ दंनाव
दोङो गोबां बिदिनो दे आं खिथाहरगोनदे उनाव एआव रायलायना
अ दे ओम